हेलौ नोंथां। औ खोनादों औ औ खोनादों बुंलाय नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों नोंथाङा मोजाङैयैनो दंना?
औ दंथ'यो नोंथां टपिकखौ बुंलाय।
औ अब्ला जोङो दिनै टपिकनि मोनसे टपिकनि सायाव सावरायसै जे ओ जेखौ ओ दिनै अब्ला जोङो माइ दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनोसै होमबा ना नोंथां?
औ औ औ औ जेनेबा औ जेनेबा जोंनिया दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंनिया बर' सुबुंफोरा बांसिनैहाय जोंनिया माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरोना बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव जोंनिया माइ गायनो थाखाय जोंनो फार्स्टावनो ओ खोथिया नांग्रोगौ बे खोथियाखौ जों मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोंनिया बे खोथियानि थाखाय जोङो ओ मोजां जोलै ओ जेनेबा जोङो थांनाय बोसोरनि माइ एबा जों बाजार हाथाइफोरनिफ्राय बायना लाबोनाय ओ बिधान ओ बिधानखौ जोङो न'आव लाबोनानै बस्था गांसेयाव सोमनानै माने सोनानै बेखौ जों दंग' एबा फुख्रि बा दैमाफोराव बेखौ जों सोमना दोननांगोन सानसे बा साननैनि थाखाय। बेखौ सोमखांनानै जोङो सानसे बा साननैनि उनाव बेखौ जोङो बोरियाव बोखांनानै बेखौ जों बोरियाव ओ माइखौ बोखो बस्थानिफ्राय बोखारनानै बेखौ जों थास' बिलाइ एबा थालिर बिलाइजों जों बेखौ खबना दोननांगोन सानसेबा साननैनि थाखाय बेनि ओमफ्राय बेयो जेब्ला गाजा अरो बेखौ जोङो खिरखा एबा दो ख्लियाव लानानै जोङो दुब्लि फोथाराव एबा दुब्लियाव ओ जेनेबा जोङो ओ मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों जोङो हाखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगोन खोननै खोनथामाव लासै बेयाव हाया जेबोब्ला मोनो एबा हाखौ जेब्ला जों फोमोनना दोनो बेयाव जोङो बै दुख्लिजों लाबोनाय माइखौ सारफ्राव सारफ्राव होनांगोन बेनि ओ उनाव बै माइया ओ जेब्ला जोङो सातदिन एबा उम सुद्द'दन सुद्द'दिनसोनि उनाव बे माइया गाजा अरनानै ओ रज'यो बेबायदिनो ओ जेनेबा जों माइ गायनो थाखा खाय जोंनि ओ जेनेबा हा फोथारखौ जोङो मोजाङै टे क्टरजों एबा ओ मोसौजों हालेवग्रोना लानांगोन जेबोब्ला बेखौ ओ बे हाया मोजाङै गेब्लेयो एबा ट्रेक्टरजों जोङो एवबोला ओ मोजाङै ओ गेब्लेया मोसौजों बेवहायनो एवनानै जों बेखौ मोजाङै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै बे दुब्लियाव गाहैनांगोन आरो ना बेबायदिनो जोंनिया ओ माइया उनावहाय जाहैयो नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथाङा दायो जेरै जा बुंलांदों बेफोरनो सैथो अब्ला ओ आं एसे बुंबावनो माने ओ नों थां बुंनाय बायदिनो जेरै जोङो ओ माने गोजाम माइखौनो बेखौ जोङो ओ बस्था सिङाव सोना दोननानै सेबा साननैनि थाखाय बेखौ दोननानै ने ओ ओमफ्राय दुब्लि फोथारखौ हालेवग्रोना लानानै ओ बेलासे समाव बे माइज्लिखौ गायनानै बेखौनो ओ माने खोथिया महरै मोननाय जायो आरोना ओमफ्राय बे खोथियाखौनो जेब्ला जौवो अब्ला जोङो ओ फार्स्टआव जोङो हालेवहैयो। बेखौ हालेवनायखौ जोङो खारायनाय होनना बुङो ओमफ्राय नैथि खेबावबो हालेवनाय जायो जायखौ जोङो सामार होननाय बुङो ओमफ्राय थामथियावबो लास्ट जायो आर ना हालेवनाया बेखौ जोङो बर' होनना होननाय बर' होनाय होनना बुंनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे बर' होना हो-होनायनि उनावनो बे खोथियाखौ फुनानै ओ ओ माने आइजोफोरनि हेफाजाबै एबा हौवा फोरनि हेफाजाबै बेखौ माइखौ गायनाय जायो आरो ना बेनोसै। औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय नों ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ
जेनेबा माइथ' गायो ओमफ्राय मा मा रोखोमनि माइफोर गायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां औ जेनेबब्लाखि जोंनिया दै ज्लां बोथोराव जोंनिया बांसिनैहाय रनजित रंग थ' आरो बेबायदिनो जोंनिया जोसा माइब्रा आरो गोबां माइफोर गायबावो आं नामखौ बारा मिथिथ'वा बेबायदिनो आरो गोबां गायबावो बेबायदिनो जोंना दैज्लां बोथोरावल' नङा ओ आथिखालावथ' जों नुनो मोन्दों मेसें बोथोरावबो जेनेब्ला दै जमा खालामनानै हालेवनानै बिदिनो जों मेसें बोथोरावबो दैज्लां बोथोरनि बायदि माइ गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनिया आगोलो जों बांसिनैहाय मोसौजों हालेवनायखौ एबा मोसौजो मोसौजों हालेवना जोङो माइ गायनायखौ बांसिनै नुनो मोनोमोन बाट जों आथिखालाव ओ जेनेब्ला जों ट्रेक्टरजों ओ बा मेसिंफोरजों जोङो बांसिनै हालेवनाय एबा बांसिन नै बेबायदिनो माइ गायनायफोरखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो आगोलहाय जोङो गोदो गोदाय आखाइजोंनो माइ गायनायखौ नुनो मोनोमोन। बाट जोङो ओ आथिखालाव जोङो जेनेबा मिसिजोंनो माइ गायनाय मिसिंजोंनो माइ हानाय माइ सिंजोंनो ओ माइन मानाय बायदि बायदि रोखोमनि मेसिन ओंखारनानै जेनेबा आगोलनि बायदि जोङो माइ गायनाय माइ हानायफोरखौ जों नुनो मोनला। बेबायदिनो आगोल आरो ओ दानि जुगाव जोबोद फारागथिफोरखौ जोङो ओ एबा गोबां गुबुन गुबुन सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो नोंथां होनबा जोंनिया उम मा होनो बेबायदिनो आगोलनि आरो दानि माइ गायनायाव फारागथिया मा माबायदिहाय नुजादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ नोंथां बुंलायनाय बायदिनो जेरै ओ माने दानि जुगाव माने जोंनि सुबुंफोरा माने ओ टाइमखौ मबेसिन थाबसिन जागोन बेखौसो नायो नालाय बे खाय ओ जोंनि माने सुबुंफोरा मेसिनफोरखौनो बाहायनाय जायो आरो ओ जेरै नांगोलनि जायगायाव मोसौजों हालेवनायनि जायगायाव जोङो ट्रेक्टर बाहायो ओमफ्राय माइ माइ हानो थाखायबो माने मानसि हानाया टाइम लायो नालाय बे खाय जोङो मेसिनजोंनो खेबसेयावनो हालेव हानानै माने थाबैनो माइखौ हानानै दिननो हायो आरो बेखाय माने जेसेनो थाब हाबा जागोन बेखौ बेसेनो माने मानसिया मुलाम्फा जायो। जानायखौ नायो आरो बेखायनो जो-जोङो जोंनि ओन सोलनि सुबुंफोरा माने दानि जुगाव मानसिनि बड'लै माने मिसिनफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनोसै आरो
औ औ नंगौ
औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव माइनि अनगा गुबुनफोरबो गायबावो नामा जेनेबा गुबुन आबादफोर?
औ औ गायो नोंथां ओ जेनेबब्लाखि जोंनिया दैज्लां बोथोर होनोबा जोंनिया माइ आबादल' नंङा बेबायदिनो गोबां गोथां मैगंफोरखौबो बर' सुबुंफोरा गायनानै जायो बेबायदिनो जोंनिया दैज्लांनि ओ दैज्लांनि जोंनिया जोगोनाद दैज्लांनि खुमब्रा दैज्लांनि पानिलाव दैज्लांनि जिंखा आरो बेबायदिनो जोंना बथल ओ बेबायदिनो जोंनिया उम मा होनो बेखौ ओ लेस्रा भिन्दि आरो बायदि गोबां गोथां मैगं गायनानैबो जेनेबा लायो बेबायदिनो जोंनिया दैज्लां बोथोरावल' नंङा मेसें बोथोरावबो बेफोर आबादखौ मावनाय जायो। बेबायदिनो जोंनिया मेसें बोथोरावबो ओ बे-बेसर फोर गायो आरो बेबायदिनो सिबिंफोर गायो आरो बेबायदिनो जोंनिया सबाइ आरो बेबायदिनो जोंनि आलु आरो हायजें जें हालदै आरो बायदि गोबां गोथां गोथां मैगं गायनानै बर' सुबुंफोरा माने बिदिनो सोलिबोगासिनो बेबायदिनो होमबा नोंथां थां ओ जेनेबला जोंनिया ओ आगोलोे बर' सुबुंफोराथ' ओ जेनेबा मोसौजोंनो मारन नायोमोन आरो ना जोंनिया माइखौ नायोमोन बेबायदिनो जेनेबा दानि जुगाव ओ बेबायदिनो ट्रेक्टर जोंसो नानायखौ जों बांसिन नुयो एबा जों मेचिं-मिचिंजों जेनेबा मेचिनाव माइखौ सोना हरबा माइ मोथिखौ बेयाव मा ओ मेचिनजों माने जेनेबा बे माइआ रग' रग' गबै बेफोरबायदिखौ जों बांसिन नुनो मोनदों जेनेबा नोंथांङा बुंनो हाग गोन नामा मोसौजों मायनानाय आरो आरो मेचिनजों मायनानायाव माबायदिहाय ओ फारागथिखौ नुनो मोनो
औ नोंथां माने ओ दोहाय बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा ओ मोसौजों बांसिन टाइम लायो ओमफ्राय मेसिनजों बांसिन माने खमसिन टाइम लायो। होमबाबो माने मोसौदों हालेवनाया माने बिदिनो ओ मानसिबो थाफानांगौ ओमफ्राय बे माने माइखौ ओ सिला बा गुवार फोथाराव दोननानै बिखौनो माने मोसौ खौ गाग्लि होबाय थानाय बिबा बिदि आरोना मोसौदों नानाया ओमफ्राय मिचिन चिनजों नानायाथ' माने माइखौ हाना हाखानाय माइखौ माने मेचिनावसो सोना हरबानो मालाय रग' रग' गखायो आरो बेखाय मेचिनखौनो बाहायो आरो
औ बेबायदिनो होनबा नोंथां औ दे बुंलाय नोंथां
औ बेखाय माने मेसिनफोरखौ बाहायनाय जाया आरो मोसौनि ओ जागायाव
औ बेबायदिनो औ औ बेबायदिनो ओ जोंनिया जेनेबा माइ गायखांनानै माइ हानायाव हाननानै मोननाय जिगाबखौ जोंङो माने मा मा खामानियाव बाहायनो हायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ बे जिगाबखौथ' जोंङो माइ हा हाखांनानै मोनो ओ बे माइ हाखांनानै मोननाय जिगाबखौ जोंङो ओ माने जाय जायहा मोसौ न'खराव मोसौफोर दंङ बिसोरो बिसोरनो होयो मोसौफोरनो ओमफ्राय आरो माइहुं बानायना दोननाय जायो बेखौ ओमफ्रायबा सोरबाफोर मैगंफोर गायनोबा बिदिनो माइ जिगाब होनानै बेफोरखौ मैगंफोरखौ गायनाय जायो आरो। बेफोरनो माने ओमफ्राय माइहुं खालामनानै बांसिन दोननाय जायो जिगाबफोरखौ
औ
बेसां बेनोसै औ
बेबायदिनो जोंनिया जिगाबखौ बेफोरबायदियावल' नंङा जेनेबा जोंनि आबाद मावनायावाबबो बाहायनो हायो। जेरैहाय जोंनिया आलु गायबा होनो हायो आरो जेरैहाय जोंनिया हाइजें, हालदै बेफोरबायदि गायबाबो होनो हायो आरो बेबायदिनो जेनेबा जोंनिया दैज्लां बो थोराव ओ जेनेबा जोंनिया मा होनो बेखौ ओ जेनेबा गांसो बारा नुनो मोनाना जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद फोथारफोराव जेनेबा दै जाजोबोना। बेनिखायनो जेब्ला जोङो बे माइहुम लुना दोननाय जिगाबखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोस खौनो बेबायदिनो आदार हिसाबै बाहायनो हायो आरो। बेबायदिनो जोंनिया बे बेखौ बिदि आदार हिसाब महरैल' नंङा बेबायदिनो बेखौ जोंनिया रां फालांगिबो खालामनो हायो। जेरैहाय जोंनिया माइहुमखौ माइहुम हुमना दोनबा बेखौ जोंङो ओ जेनेबला ओ फाननो फाननानै जों बेनिफ्राय रां बुथुमना लानोबो हायो बेबायदिनो जोंनिया माइहुम बेयाव जोंङो सेे रोजा बा ओ बा बा रोजा बेफोरबायदिबो जों मोननो हायो। बेबायदिनो
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जेनेबा जोंना जिगाबजों बेबायदिनो जोंना रां फालांगि खालामनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ बि बिदिनो आरोना। माने ओ माइ गाय बिनि मुलाम्फाया माने गायनायावबो मोनोबो माइखौथ' मोनखायो आरो बेखौ फाननोबो हायो। ओमफ्राय बिनि अनगा बिनि जिगाबफोरखौबो जोङो न'आव थाबा मोसौफोर सोरहाबा मोसौफोरनो होनो हायो। ओमफ्राय मैगंफोराव गायनायाव बाहायनो हायो बा बेखौ फाननो हायो आरो। बिदिनोसै आरो।
होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जायाखै नङा समाबो जाबाय। अब्ला नोंथां होमब्ला जों जोंनि सावरायनायखौ एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ नोंथां जागोन दे।
औ।
औ दे गोजोन्थों नोंथां औ औ दे गोजोनथों।